हेलौ नोंथां अ खोनादों दा ना
औ खोनादों दे नोंथां
औ खबरफ्रा थिगानो ना नोंथां
खबरफ्रालाय मोजाङानो दे नोंथां
अ दा मा खालामबाय थादों नोंथाङालाय
दङ दाथ' ओरैनो दङ जिरायनानै
अ
नोंथाङा नों अ नोंथां मा बुंदों
ए ओंखामफोर जाखांबाय नामा
जायाखै टाइमाथ जाबाय ओमफाय जाथवाखै माने रावबो
औ औ
जानाय टाइमाथ‌ दाबायदिबानो ओमफाय जाथवाखै आरो नोंथाङा नोंथांमोना जाखांबाय
अ जानायाथ जाथनाय जायाखै आंबो अ आ अब्ला नोंथां जोङो टपिकखौ ना औवाखौ लानानै सावरायनोसै नामा
हौवाखौ
औवा औवा
औ जायो दे
औ दा हौवा होनोब्ला जोङो मा मायाव बाहायनाय जायो एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
बिदि जेनेबा न' वाव बाहेराव हाबा जानाय बैसो जेब्ला हाबा जानाय जायो हौवाफ्रा अब्ला
अ नोंथाङा आ नोंथां
औ दे नोंथां औ
नङा ओ गोरोन्थि खोनादों नामा आं होनदों औवा
हौवाना औवा
औवा औवा औवा
औवा माने औवा
औ औवा बिफां जे मिथियोना नोंथाङा
अ नोंथां माने आं गोरोन्थि खोनादों माने आं
औ औ औ औ औ आं बुंदोंमोन औवा
अ
आ दा आ गोरोन्थिखौ सुद्रायनानै दा नोंथाङा औवानि सोमोन्दै मा मायाव बाहायनाय जायो एसे फोरमायनाहोदो औ
थ जेन बायदि बायदि खामानियाव बाहायजायो
औ
औवाजोंथ जेनेबा न'फोर हेबनाय माबा खबाय जेखाय बेफोरबादि हेबनायखौ गोबां रखोमावाय बाहायजायो औवाया
औ दा औ नोंथां दा आंबो एसे औवानि सोमोन्दै फोरमायनोसै औवाया जोंहा ओ जोंनि जेनेबा गामि ओनसोलाव रायजो जानाय ओ सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार मोनसे बुस्थु एबा मुवा होनजायो माने होनोब्ला जों औवाखौ गामि ओनसोलाव ओ गोबां खामानियावनो बाहायनाय जायो औवाया मोननै रोखोम बिदिनो जों बांसिन गामियाव मोननै रोखोमनि मोननो थाङो मोनसेया जाहैबाय औवा बुरखा होननानै बुंनाय जायो बै गिदिर गिदिर जायोन मोनसे
औवा गुबै ना मा बेफोर
औ बेनिफ्राय मोनसेया थायो औवा गुबै नोंथाङा होननाय बायदि औवा गुबैया जाहैबाय फिसा बेनिफ्राय औवा बुरखाया जाहैबाय गिदिर दा औवा गुबैखौ औवा गुबैया गोबा जायो बेनिफ्राय बे औवा ओ बुरखायाहाय एसे रोजा जायो आरो
माने रोजा गिदिर ज जाहैबाय
औ औ दा औवाखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायो बाहायनाय होनोब्ला जोङो हमनानै ला न' लुनायाव जोङो जेनेब्ला हमनानै ला खुन्था गायनायाव बाहायो नङा होमबा औवाफोरखौ बेनिफ्राय इन्जुर जे हेबो दरजा बेरानि सोर बाहायो फरजा बेराब्लाबो जोङो औवाखौनो बाहायो बेनिफ्राय बिदिनो सोरबा फेराइ खामि सैनानै हेबनानै होयो इन्जुर मा होमब्ला नोंथां
औ
औ बेनिफ्राय हौवाखौ आरोबाव बाहायबावो जोङो न'नि न' बानायनायावनो गोजौ जआवहाय मोनसे उखुम होयोना उखुमावबो जोङो खेराइ खामि सैनानै मोजाङै खानानै बिनि सायाव सोरबा थिं होयो बेनिफ्राय सोरबा बिदिनो थुरि बायदिसिनाफोरखौ होयो सिगांनि समाव ओ थुरिफोरखौ बांसिन बाहायनाय जायोमोन नाथाय दा थुरिया बारा अराय जोरथा जेनेबा अराय जोरथा नङाब्लाबो हमनानै ला थाब थाब गाज्रि जायो नालाय बेखायनो जोङो टेक्न'ल'जिजों दिहुननाय एबा गोदान मुगानि बिगियानजों दिहुनजानाय थिं होननानै बुङोना जोङो थिंखौ बाहायनाय जायो आरो न' ल'नि
उम आजिखालिथ' बिदि बांसिन औवानि बानायनायखौथ' नुनो मोना नालाय
औ औ
बांसिन थिंसो होनाय नुयो
औ दा थिं होयो दा बेनिफ्राय औवाखौ बे खौ जोङो आरो गोबां खामानियाव बाहायो जेनेबा हमनानै ला जों बारि बागानफ्राव सोरबा जेनेबा हमनानै ला सोरबावबा आबबा आबबुफोर मैगंफोर गायदोंब्ला बेनिफ्राय गय बागानफोर दङब्ला बागाननि सोरगिदिं जोङो बेरा होनायखौ नुनो मोनो जाहाथे बेयाव
देवरा बेरायदि दुमथे माने जेबो बिदि माबा हाबनो हायि
औ जेनेबा औ औ माने ओ हमना खेथि बाथिफोर दङब्ला दासे नस्थ' खालामनो हायाना
उम
औ
माने बेफोरखौ रैखा खालामनो माने माबा लाखिनो थाखाय
औ बेखौ बेराखौ होनाय जायो आरोना
उम
औ दा बिनि अनगायैबो औवाखौ जोङो दारिमिनाव लांनानै मा होनो लेखाबो जे बानायनाय दिहुननाय खोनादों आं नुफेराखै खिन्थु
अ
लेखा मा होनगोन बेखौ मा बहि एबा लेखा बेफोरबायदि बानायो होननाय आं खोनादों जारिमिनाव नोंथाङा खोनाबायदों नामा?
खोनानायाथ' खोनाखायो माने सिगांनिफ्रायनो खोनाबोखानाय बेखौ
औ औ नोंथाङा नोंसेर बायदों नामा बहाबाफोर औ औ नोंथाङा बेजों नुखांबाय नामा बानायनाय माब्लाबाफोर
दनायाथ' बिदि जेबो नुवाखै मान खोनादोंसै आरो इदि दारिमिन जेनेबा औवाखौ दारिमिनाव लांनानै इदि लाङनो हाय लेखा बानायनाय जायो बे औवानिफ्राय होननाय खोनानै मोनदों आरो
औ औ
नुनायाथ' नुवाखै बे औवाजों सिखा बानायनाय इदि नुवाखै खोनानायल' खोनादों आरो माने
औ दा बेनिफ्राय औवाखौ आरोबाव जों बाहायबावो मायाव जोङो ना हमनो थाखाय ना ना हमनो थाखाय जोङो जेरै जेखाइ खबाय औ बेनिफ्राय आरो सानदांगखााना मा होनो एसे गुवार ज थायो सोरबा मैगं हादाबो होनना बुंनाय जायो बेखौ ना बेफोरबायदि
इफोरबायदि ह बेफोरबायदि
औ बेनिफ्राय आरोबाव ना सानायावनो आरो मोनलै बाहायबावनाय नुयो। ए खखा होनना बुङोना मोनसे हौवाखौ जेंलाब दाननानै बिदिनो खखा बानायो होनना सानो थाखाय बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे बानायबावो बिदिनो गुबुन बे जाहैबाय सेन होननानै बुङो जोङो ना
ओ
बे सेनखौबो जोङो बे औवाजोंनो बानायनाय जायो आरोना
जेरै जों आरो सान्द्रि संग्राय हेबनायावबो
औ औ औ ना औ औ औ नोंथां औ
गामिरनिफ्राय आरो औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो मानसि बिदिनो बोगारोब्ला एबा मानसि थैनायावबो बेखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा
औ
जेनेबा हमनानै ला जों मोनथियिखौ जेनेबा गोथैसा देहाखौ जों लांनो थाखाय औवाखौ जोङो बाननानै लांनो थाखाय औवाखौ जोङो बाहायनाय जायो दा बेफोराव माखासे नेमखान्थिफोरबो थायो औवाखौ जेनेबा हमनानै ला जोङो गुदिखौ बबेथिं होनांगौ ओमफ्राय बिजौखौ बबेथिं होनांगौ जों गायनायावबो माखासे नेमखान्थिफोरखौ नुयो आरो जेनेबा हमनानै ला गुदिया जेब्लाबो हा सिङाव हाबनांगौ जाहैदों माने जाय गुदिखौ जों दानगोन ना गाहायाव बेयो माने जोङो बहाबाफोर गायोब्ला माने बै गुदियानो सिगां हायाव हाबहैग्रोनांगौ होननानै जोङो ए बर'नि नेम आरो बेयो बेबायदि जोङो नुयो आरो औवा बाहायनायाव औ
आजि बेखौथ' नुबोबायथायो माने
औ
उ
दा नोंसिनिथिंजाय नोंसिनि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव हौवा फोरा दङना गैया ओरैनो
औवायाथ' माने दंनाया दङ बयनिबो न'खराव दंजायो होननानै बुंनो हाया माने बांसिनानोथ' थाखायो नालाय बयनिबो न' बारिफ्राव निजा बिदि हौवाफोर थायो आरो माने
औ
बयनिबो न'खराव थाजोबो होननानै बुंनो हाया आरो माने नोंथां
औ नोंथां नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो अ नोंथां दे औ जागोन दे ओमबा नोंथां
औ दे नोंथां